औव नोंथां खोनादोंना।
औव खोनादों नोंथां ओ नोंथांनिसिम सानजौफुनि गोजोन हामलायनायखौ थोजासे हरग्रोनाय थाबाय।
अ औव नोंथांनिसिमबो।
अ दे अ होनबा जागायनोसै नोंथां।
अ दे जागाय जागोन दे ओरैनो मा आयदानि सायाव सावरायगोनबा नोंथाङा।
मा दायोथ' जोंहा दैज्लांनि बोथोर ओ माखासे गायनाय फुनाय आबाद मावनाय बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां बे ओ माने बेफोरनि सायाव सावरायनो होननानैनो नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन।
अ दे थिगानो दं दे सावरायजागोन दे।
औव बेबायदिनो नोंथांमोननिथिं बोथोरफोरा माबायदि सोलिगासिनो दङ।
ओ बोथोरफोराथ' दैज्लां बोथोर हिसाबै ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो जोंहा दैज्लां बोथोराव गायनाय फुनाय फुनाय बायदिसिना खोथिया फुनाय आलि दाननाय हालेवनाय बिदि गोबां खामानिफ्रानो सोलियो जिहेथु ओ आथिखालनि समावबो दा दैज्लांनि दैज्लां बोथोरनि समाव ओ जोंनिथिं गायनाय फुनाय ओ बायदिसिना आलि दाननाय आलि खोनाय बेफोरबायदि खामानिया सोलिगासिनो दं। दङ आरो जों बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोर बोथोर होनना बुङोब्ला जोंहा ओ बैसागो बोथोरनि खावसे बाहागोआ जोंहा दैज्लांआवनो गोग्लैयो। औव बै बै समाव जोङो गिबि गिबियावनो ओ बैसागो बोथोरनि समावनो जोङो माने दैज्लां बोथोरनि थाखाय जि जोंहा माइ गायनो गोनां जायो बेनि नि थाखाय जों खोथियाफोरखौ फोग्रोना लानाय जायो आरो ओ बेनि उनाव बेनि उनाव खोथिया जेब्ला ओ नैजिबा बा थामजि सान जायो अब्लानो जोङो माने खोथियाखौ फुनानै जोंनि जाय जायगायाव माइ गायनो गोनां बे जायगाखौ जोङो मोजाङै माने दैजों हाब्रुजों एवनानै बे आ हाखौ माने हाब्रु खालामनानै जों माइखौ गायनाय जायो आरो आरो बेनि गेजेरावनो बे बेखिनि बाथ्राखौबो मख'नांगोन ओ दैज्लां बोथोराव जिहेथु जोंहा माइ गायनाय बायदि आबादखौ जों मावो कारन मानो होनना बुङोब्ला जों बोसोरसेयाव खेबसे माइ आबादखौ मावनाय जायो खार'ना बेनो बोसोरसेनि थाखाय जिहेथु जोङो जानाय आदार एबा माइरंखौ बुथुमनानै लानो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो बे दैज्लां बोथोराव बोसोरसेनि ओ जिथु जोंहा जानो गोनां जायो जोङो ओंखाम बे ओंखाम बा ओंखामनि थाखाय बे माइरंखिनिखौ जोङो जगार खालामनानै लायो आरो बेनि थाखायनो जोङो मालाबाबो थेवबो बे दैज्लां बोथोरनि माइ गायनाय आबादखौ जोङो गारनो हाया आरो ओ नाथाय आथिखालनि दिनाव जों नुनो मोनोना दैज्लांनि बादैबो जों जों मेसें बोथोरफोरावबो माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो गोदान गोदान आदब खायदाजों ओ दिनैनि दिनाव सोरखाराबो मेसें सें बोथोरावबो माने ओ ओ माइ गायनो थाखाय गोबां खिनि सुबिदाफोरखौ होनायखौ जों नुनो मो मोनो आरो आथिखालनि गोबां सुबुङानो मेसें बोथोरावबो माइ आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
ओ बे माइ आबादनि बादैबो जों दैज्लां बोथोराव जेरैहाय नोङो ओ दैज्लांनि लाव जिंखा भेन्दि केरेला पटल बायदिसिना आबादखौ जोङो बे दैज्लां बोथोरावनो मावनाय जायो आरो
औ
औ दा आरो बेनि गेजेराव मोनसे बाथ्राबाव अ दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय नाय जों लोगोसे माइ गायनायनि खोथाखौल' बुङोबा जानाय नङा हय थ' माइ गायनायाव जोंहा जेरैबायदिहाय दुब्लि फोथाराव दा जोंनि गामि ओनसोलाव ज' ज'यै ओ सावरि बादारि जालायनायबा ओ नखरै नख खरैनो थांनानै ओ रायज्लाय होनज्लाय खोथिया फुनाय माइ गायनाय गामिनि सोरबा नसुंसे नि फैनानै जे जोंखौ हेफाजाब होफैनाय बेफोर खोथाखौ साननानै जोबोरैनो माने ओ रंजाखांनायजों लोगोसे जों बेखिनि खामानिखौ मावनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
नोंथाङाबो नोंथांमोननि साजों दैज्लां बोथोराव ओरैनो मा मा आबादफोरखौ मावो इसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ मा मानि नोंथां जोंनि ओरै जोंनि गा ओनसोलावहाय माने एथ'बांमानि माखासे आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो गाहायै जोङो आबाद माइखौनो बुंनांगोन ओ बेनि अनगायैबो माखासे दामानि न'खराव जानो आन्था नाथाय बेफोर फालांगिनिखाय नङा आरो न'खराव जा खिनिनांगौ उम बेफोरनि थाखायल' माखासे आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो ओ जेरैहाय माखासे मैगं थाइगंफोर बुंनो थाङोब्ला ओ मा बुंनांगोन फोरला जिंखा बे फोरनि अनगायैबो माखासे थायफाया गायो भिन्दि बेफोर माखासे आबादफोर खौल' माने न'आव जानो आन्था माने दैज्लांनि समाव जाहाथे ओ मैगं थाइगं नि थाखाय माने गायनाय फुनाय बहराव मैगं थाइगंनि माखासे आंखाला नुजाथिया जेन'बा जोंनो थाखाय जोंहा मानि उ गायनाय फुनाय बोथोराव बाजाराव थांनो हाथायाव थांनो माखासे खरसा खालामनो थाखाय गोबां सम नांगौ जायो आरो आलादा सासे मानसि एबा सुबुं नांगौ जाखायो बे माने मानो होनबा जोंङा ओरै सुबुंनि माने मानसिनि ओ अनजिमायाबो खम जालांबाय जेरै बांसिनानो सानै साथाम न'खरसेयाव बेफोरबायदिल' अनजिमाखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव थाखाय माखासे बाहेरा खामानिफोरखौ ओ मावनो थाखाय ओ सुबुंनि अनजिमाया दिनो खम जालांनायाव गायनाय फुनायाव मुखुब जानायाव माखासे खामानिखौ मावनो हाया जानायाव माने गावनि न'आवल' जानो आन्था बेैफोरबायदि आबादफोरखौ मावनानै जायो आरो दायो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बां ओ खायफाया माने बैदि मैखुन आबाद माइ आबादजों लोगोसे मैखुन आबादखौबो दैज्लांबाबो मावनायखौ नुनो मोनगासिनो। जाय माने साफा सानै न'खरनि दङ जायफोरा फालांगि खालामनायाव मुखुब माइ आबादजों लोगोसे मानो होनोब्ला बिसोरनि न'खराव माखासे आलादायै ओ बेफोर फालांगिनि थाखाय सुबुं दङ जाहैबाय माने गायनाय फुनायनि थाखाय आलादा सुबुं आरो बैफोरबायदि बाहेरा आबादनि थाखाय फालांगि खालामनायाव सासे गुबुन सुबुं थाखानांगौ जायो बेबायदिनो बिसिनि अनजिमायाबो गोबां जानायलाय बिसोरहा माने फालांगि आरो आबाद न'नि नांगौनि था खाय आबाद मावनाय बेफोराव मुखुब जानानै थानायखौबो नुहुरनो नुनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव नाथाय बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला फालांगियाव बारा गोसो होनायखौ नुनो मोना। माइ आबादखौ गायो ओ न'आव जानोआन्था माने बाहेरा खरसा खालामनाङै बायदि माने न'आव नो आबाद मावनानै माखासे मैगं थाइगंफोरखौ बोखांनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो।
थारैनो नांगौ औ औ औ औ दा ओ आंङो नोंथांनिसिम फंसे खोथाखौ सोंबावनो नागिरदों दा दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर जिहेथु जाहा ओ ओ बोथोरा मोननै रोखोमनि फैयो नंङा होमबा? ओ गिबियाव आंङो दा नोंथांखौ बेखौसो सोंनो नागिरदों नोंथांङा ओ दैज्लां बोथोरखौ बांसिन मोजां मोनो ना मेसें बोथोरखौ बांसिन मोजां मोनो? आरो जाय बोथारखौ बांसिन मोजां मोनो मानि थाखाय मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां माने आंनियावथ' बेफोरबायदि माने मोजां बोथोर बेबायदि माबा बा ओ साननाय गैया। मानो होनबा आंनि थाखाय मोननैबो बोथोरानो मोजां मानो होनबा जोंनो दैज्लां बोथोरखौ नांगौ जायो। जाय जोंनि गाहाय आदार आबाद ओ माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावनो हायो माखासे दै ओ दैनि अनजिमायाबो जोंहा नांगौसेबां मोनो दैज्लांनि समाव। जेनेबा माइ गायनांगौआव माबायदि बोथोर जानांगौ बेफोरबायदि बोथोरा जोंनि थाखाय जोबोद सुबिदा गोनां। होननांगोन दैज्लां बोथोरखौ आरो गोजां बोथोर एबा‌ मे सें बोथोरखौ बुंनो थांङोब्ला जोङो ओ जों माखासे बाहेरा आबाद जेरै माइनि अनगायै गुबुन गुबुन आबाद जेरै सिबिं बेसर फाथो माखासे आरो गोबां फाथो थ' नंङा सिबिं बेसर बेफोरबायदि दालि बेफोरबायदि आबादखौ जोङो माने दैज्लां बोथोरनि जेब्ला माइ गायनाया ओ माइफोरा फिथाइ थायनानै मोननानै बेफोरखौ हाखांनानै मारा नागोन बेनि उनावहाय जोङो बैफोर आबादफोरखौ मेसें बोथोराव मावनो हायो। जाय जोंनि थाखाय ओ जोंनि जिउ खुंनायाव माखासे ओ समावबो एखेयैनो जोंखौ माने हेफाजाब होयो बुंनांगोन मानोना जोङो बेस सर बायदिफोरखौ गायोब्ला जोङो बिनिफ्राय थाव मोनो बिनि ओ जिगाबफोरजों जोङो माखासे खारै मोनो बेफोरनि नि अन गायैबो जोंहा जेरैहाय सिबिं सिबिं आबाद गायोबाबो जोंहा सिबिंजोंबो आज ओ माने जोंनि मागो दमासि जोंनि बर'फोरनि मोनसे गाहाय फोरबो बुंनांगोन मागो दमासि जेरावहाय जोङो फिसा लारु एनथाब बायदि जायो बेफोरावबो जोङो सिबिं गोनांथिखौ नुहुरो। आरो जोंहा जों गाहाय जामुं बुंनांगोन फिथा लावदुम जायखौ खायफा जायगायाव बुंङो थिख्लि फिथा ओ खायफाया बुंङो फिथा लाउदुम बेफोरखौ जानायावबो जोंहा बे सिबिंखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो दालि दालिया बुंनो थांङोब्ला जोंनि सान फ्रोमबोनि जिउआव जोंङो ओ आदार हिसाबै बाहायनायाव माखासे मोनसे गोनां होननानै बुंनांगोन आथिखालनि माने जों गायनानै जायोबा बैफोरबायदि दालि बाय दिफोर मैगंफोरखौ जोंहा माने एसे मुलाम्फा गोनांखौ बुंनो मोनो आरो मुलाम्फा मोनो नाथाय जों बैफोरबायदि मैगंफोरखौनो दालिफोरखौनो बायनानै जानांगौबा जों आजिखालि गोबां रोखोमनि रासायनारि मुलि बे ओह माखासे मा बुंनांगोन ओ बेफोर मैगंफोरखौ दोनथुमनो थाखाय गोबाव सम दोननो थाखाय माखासे मुलि बाहायनायखौ नुनो मोनो बेफोरखौ जायोब्ला जोंहा जोंनि देहानिबो प्रब्लेम जानाय मोनो। बेनिखायनो आंनि साननायाव आरो गोलोम बोथ मेसें बोथोर आरो दैज्लां बो थोर मोननैबो थाखाय जोंनि थाखाय गोनां जिहेथु आं मोननैबो बोथोर खौ गाज्रि बुंनाय नङा आरो मानो होनोबा मोजां मोनोखौनो बुंनांगोन। माने दैज्लां बोथोराव जों जोंनि गाहाय आबाद माइ आबादखौ मोननो हायो गाहाय आदार जोंनि जाय बेनि अनगायैबो जों मेसें बोथोर जेराव माखासे सामफ्रोमनि जिउआव नांगौ जानाय माखासे मुवाफोरखौ जोङो ओ मेसें बोथोरावबो गायनानै मोननो हायो। बेनि थाखायनो आं ओ मोननैबो बोथोरखौ मोजां होननानै सानो आरो।
उम नंगौ नंगौ थारैनो दा बेनि गेजेरावनो जों बेखौबो मख'नांगोन ओ जिहेथु जोंहा दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर ओ बे मोननै बोथोरा फैयो बा दैज्लां बोथ थोराव जों बेखौनो बुंनांगोन दैज्लां बोथोराव जोङो ओ सम समाव अखाजों सिजानो मोनोबा अखाजों दुब गैनो मोनो नङा होमबा नोंथां हयथ' जोङो गोदो उन्दु उन्दै समनिफ्रायनो जोङो जुदि दैज्लां बोथोराव अखा हायोबा जों अखानि दैजों गेलेबोनाय गैबोनाय मोनसे थिक बेबायदिनो दिनैनि समावबो जोङो दैज्लां बोथोराव जुदि अखा हायोबा जों दिनैनि सानावबो जों आथिखालनि समावबो जोङो अखानि दै जों जों दुगैयो आरो दैज्लां बोथोराव जों बेखौनो बुंनांगोन जों सम समाव ओ जो अखाजों सिजानो मोनो अखाजों दुगैनो मोनो। गोसोफोरखौ रंजानाय मोनो आरो खायसे समाव दैज्लां बोथोरनिनो खायसे समाव जोङो जोबोद सानदुं दुंनाय आरो जोबोद गरमखौ जों मोननो हायो जेन'बा बेबायदिनो बे थोर समाव जों खेबनै बे सोलायनायखौ मोनोमोन मालाबा समाव जों अखा जुदि हाबाय थायोब्ला जोङो ओ अखा हानायजों जों बोथोरा एसे थान्दा जानानै जों गोसोखौ मोजां मोनोबा मोजां थानो हायोबा ओ जोङो अखा सिजानानैबो मोजां मोनो आरो समाव मालाबा समाव दैज्लां बोथोरावनो जुदि गोबां बिबांनि जुदि सान्दुं दुङोब्ला जोङो हयथ' दंफां सिंफोराव जिरायलाबायो फेन खाथियाव थायो। हयथ' जोङो मा खालामगोन मा मागोन बिदि हालाय हाफायखौ जोङो जा जायो आरो दैज्लां बोथोराव। आरो मेसें बोथोर होनना बुङोब्ला जों बेयाव बेखौनोल' बुंनांगोन जे मेसें बोथोराव जोंहा खालि ओ जेनेबा गोजांनायल' नङा होमबा हयथ' जोङो गोजांनायजों बे समाव जोङो जिखौ खुनो हाया। बा जिखौ जोमबाय थानो गोनां जायो। बा मेसें बोथोराव ओरै गोबांखिनि अखाबो हाया जिहेतु जों बे गोजांनायखौ मोनबाय थायो आरो मेसें बो थोर नङा होमबा नोंथां ओह दा होमबा नोंथांजों जि जोंनि दैज्लां बोथोर बेखौ लानानै जि सावरायनाय सावरायनानै जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों नोंथांजों। नोंथाङा जे बे आयदाखौ लाबाय नों थांनिसिम बेनि थाखायनो साबायखर बावहरदों नोंथाङा जोबोद मोजां मोनसे आयदाखौ लादों। ओ दा समाबो जाबाय जोङो बे रायलायनायखौ बे खिनियावनो फोजोबलायनोसै ना मा बुङो नोंथाङा?
औ नोंथां जागोन दे दोनथ'नोसै होनबा नोंथां मालाबा सम मोनो ब्ला मोजाङैनो सावरायफिनगोन।
औ औ नों औ दे जागोन। दे आंबो आसा थाबाय नोंथां नोंथांजों जुदि मालाबा ओ समाव जुदि गोरोबलायफ्लाङोब्ला अब्ला माबा मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांजों आरोबाव ओ सावरायबावनाय जासिगोन ना मा बुङो नोंथां?
औ नोंथां दे।
बिदिब्ला दे